खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
नोंथांजों आङो जोङो गाव जोङो साफ्रोमबो मा सुबुंफोरानो माबोरै गावनि देहाखौ जोथोन लानांगौ बेफोर बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां सावरायजागोन दे।
बिदिब्ला आं जागायजेनसै।
औ दे जागाय दे नोंथां।
जोङो गाव गावनि देहाखौ माबोरै जोथोन लानांगौ होननानै नोंथाङा सानो?
हा?
जोङो गाव गावनि देहाखौ माबोरै जोथोन लानांगौ होननानै नोंथाङा सानो?
अ। जोंथ' गाव-गावनि देहाखौ जोबोद मोजाङैनो जोथोन लानांगौ साखोन-सिखोन सानफ्रामबो साब-सिखोनै।
दुगैनांगौ, जानांगौ मोजाङै, थानांगौ मोजाङै। अब्लाना जोंनि देहाया मोजां जायो।
औ।
दा जों जानाय लोंनायखौबो मोजां जाया आरो। दा जोंनि देहायाथ'
दुरगल जाबोगोन नङा होनबा?
दा आरो सानफ्रोमबो दुगै लोबै साफाबो थानांगौ जायो।
औ साफा था साफा थाफा गावनि थाखायनो मोजां।
औ नंगौ नोंथां।
जोङो जानाय लोंनायजों लोगोसे गावनि देहाखौ साखोन-सिखोन साफा लाखिनो थाखाय आरो गावखौनो फिट लाखिनो थाखाय जों माखासे एक्सारसाइसफोरबो खालामनो गोनां जायो य'गाफोरबो खालामनो गोनां जायो नङा होनबा
औ नंगौ नोंथां।
औ अब्लासो जोंनि देहाया फिदै थागोन नालाय अब्लासो जोंबो बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हागोन देहाया देहाया मोजाङै थाबासो जों उम गोजनि गाससिबो उम गोसोफोराबो मोजां थायो नङा होन
औ औ नंगौ नोंथां।
देह-देहाया एसे माबाफोर लोमजा साजा जाबा जों गोसोखौबो गावनो लोरबां मोनो
औ नंगौ नोंथां।
बेनि थाखायनो जों गावबा गावनि देहाखौ जोथोन लानांगौ जानाय लोंनायनि फारसेबो मोजाङै प्रटिन गोनां मैगं थाइगं ना बेदरखौ जानांगौ
औ नंगौ नोंथां
आरो जों बांद्राय उन्दुसोनानै जिराय सोनानै थानो नाङा गावनि देहानि बेफोर जोंनि देहानि थाखाय जोबोद खहा खालामो
औ नंगौ नोंथां।
जोङो देहाखौ फिट लाखिनोबा जोङो इसे मा दानि दिनावथ नै दा जिम सिम जोंबोथ' खालामनो हायो जिम सिम खालामनानैबो गावखौनो उफिदआव ला खिनो हायो आरो यगाफोरबो खालामनो हायो
औ नंगौ नोंथां।
आरो जों हायोबाथ' सामफ्रामबो फुङाव मरनिं वाक खालामनाया मोजां
औ औ नंगौ नोंथां नों बुंनाया थिगानो।
गावखौनो फिदआव लाखिनो थाखाय नङाबाथ' जों जायो आरो उन दुयै थायोबाथ' माखासे बेमारा जोंनाव साग्लोबजोब
औ औ नंगौ नोंथां।
फारसेनिफ्राय देहाया मेजेमफोराब बारायनानै फारसेनिफ्राय बेमार आजारा गाग्लोबगोन
औ।
बेनि थाखायनो गावखौनो जोथोन देहाखौ जोथोन लानाया मोजां
औ नंगौ दखान अ औ औ औ नंगौ नोंथां
जानाय लोंनायखौबो मोजाङै जानाया मोजां दैफोरखौबो जोङो मोजाङै गोग्गो दैैफोरखौ औ नङाबाथ' दानि दिनाव नै जानाय लोंनाय दै आरिफोरनिफ्रायनो जोंना गोबां बेमार जानायखौ नुनो मोनो नङा होनबा जेरै उदैनि बेमार जायो उदैयाव अन्थाइ जायो बेफोर जानाय लोंनायनि फायनो गासैबो जाजोबो जों जानाय लोंनायखौबो बासिनानै जानो गोनां जायासै जानो नांगौ हायोबाथ' बांद्राय बांद्राय ना बेद थर जाबाबो जोंना एसे देहायाव
देहाखौ एसे खहा खालामनो नागिरो नङा होमबा औ नंगौ नोंथां
दाथ' नै जोंनियाव हाथाय बाजारफोराव गोबां बिदि बिदिनो सालानिया नाफोर ओंखारो नङा होनबा
औ नंगौ नोंथां
बेफोरखौ बयलार फोर ओंखारो बेफोरखौ हायोबा एसे खमायनानै जानाया मोजां मानो होननानै बुङोब्ला बेफोर गोजाननिफ्राय फैनाय गोबाव दिन नाफोराथ' जेनेबा गोजाननिफ्राय फैनाय गोबाव दिन जानाय बेफोरखौ मा मा मुलि होनानै जे लाखिदों सेवैनि थाखाय म मा मुलि होदों इफोरखौथ' जों मिनथिला सिंगिफोरखोनो बेफोरखोनो जासिगोन बेनिफ्राय बेमारावबो गोलैसिगोन
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ दा जों बेनिखायनो जानाय लोंनायखौ खौ जोबोद माने नायै नायै जानांगौ जायो आरोना
औ नंगौ आरो हायोबाथ' जों गोथां मैगं थाइगं फिथाइ सामथायाइ बांसिन बेफोरखो जानाया मोजां
औ नंगौ नोंथां आरो हेलधि हेलधि हेलदि हेलदि माबाफोरखौ जानांगौ आरो ना
मैगंफोरखौ औ हायोबा थावफोरखौ खम जानांगौ दानि दिनावथ' थावफोरा गासैबो भेजाल गोजा
औ नंगौ नोंथां
हायोबा रुनानै जानाया मोजां
औ नंगौ नोंथां
रुनानै जायोबा देहायाबो थाजिम जायो
औ
उदैफोराबो जेबो प्रब्लेम जाया नङाबाथ' बांद्राय थाव जाबा थ' उदैफोराबो गेस जायो नङा होनबा गेस जायो उदै सायो गेस्ट्रिक जायो गावनो सुखुवा
सखुवा औ बेनिखायनो थावखौबो जानायखौ खमायनांगौ आरो
औ नंगौ
औ
गासैबो जानायनिफ्रायनो जोंनि देहायाबो जानायजोंसो जायो नालाय
औ नंगौ औ नंगौ नोंथां बेनिखायनो जानाय लोंनायखौ जोङो मोजाङै साखोन सिखोनै जानांगौ आरोना
औ
औ
जोङो बासिनानै जानो रोंनांगौ
औ औ औ
अब्लासो देहाया जोंना मोजाङै थागोन नालाय
औ।
दाथ' नै दैज्लां बोथोराव गो-गोबां खिनाय जानाय, मानाय जायो। नङा होनबा दैफोरनि थाखाय, दाथ' दैफोराबो एसे दैबानाफोर जाबा माबाबा दैफोरा गाज्रि जायोना।
औ नंगौ नोंथां।
डायरियाफोर बेमारफोर जायो। बेफोरखौ ओंखायनो हायो हायोबोला फुदुंनानै गुसु खालामनानै लोंनाया मोजां। अब्ला बे दैयाव दैयाव थानाय बिजानुफोराबो थैयो नङा होनबा?
औ नंगौ नोंथां। नोंथांनि बुंनायाथ' गासैबो थिगआनो।
औ।
औ, नोंथांनि बुंनायखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों खोनानानै औ।
बेफोरनिफ्राय जों गावबा -गावनो सांग्रां जानाया मोजां आरो। जोंनि देहाखौ जोथोन जोथोन लानो थाखाय।
औ नोंगौ।
दा नोंथाङा मा सानो?
आंनि साननायाबो बिदिनोसै सेमानो आरो दा जों जोंनि देहाखौ मोजाङै थाजिमै बा हेल्दि लाखिनो थाखायथ' जों गासिबो जानायनि बा थानायनि स्टाइलफोरखौ सोलायनांगौ जायो।
औ नंगौ।
औ दा जानायफोरखौबो मोजां- मोजां फिथाइ- सामथाइ हेलदि -हेलदि बा ओंखाम मैगं जानायखौबो मोजाङै जायोब्ला माने एसे जोंना देहायाव फाराग फैयो आरो।
उम।
औ दा देहायाबो थाजिम थासिगोन। जों दा एसे- एनै थाबायथिंनानै होयोबा एसे -एनै रानिं खा -खालामनानै होयोबा
औ।
दसे सम जिम- सिम खालामना होयोब्ला, जोंना देहायाव बायदिसिना थानायफोरा गोलोमदै गगारनानै स्रां जायो आरो।
उम।
औ, दा बारा बेबायदि थायोब्ला बेमार आजाराबो जोंनाव बारा साफिनो नागिरा। माने खम आरो नङाबा दाथ' दा जोंनि जानायनिफ्रायनो गोबां बेमार जायो नङा होमब्ला?
औ नंगौ।
सानाय गेस्टिक जानाय बेफोरथ' जोंनि जानायनिफ्रायसो जायोना।
औ।
बिनिखायनो जों जानायफोरखौ एसे मोजाङै बासि- बासि जानांगौ जायो आरो।
औ, औ नंगौ। जानाय -लोंनायजों लोगोसेनो साखोन- सिखोनफोरखौबो नायनांगौ। खोब- खोबनो माबा बुस्थुफोरखौ माबा मोनसे बुस्थुफोर जाबा खोबना दोननानै बेफोरखौ थाम्फै बानो होआलासेनो
औ।
नंगौ, अब्ला जों बेफोरनिफ्राय एसे बेमार आजारनिफ्रायबो बारग'नो थाखाय गावखौनो साखा फारा जाना थानाय बिदि जायो आरोखि
औ नंगौ नोंथां दा होमबा जोंना समाबो जानानै फैबाय नोंथां
औ
औ दा जोंहा जानाय लोंनाय साखोन सिखोन थानायनि सोमोन्दै रायज्लायनानै आं नोंथांजों जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोना दा जोंहा बिदिनो जानाय लोंनायफोरखौ बासि बासि जानांगौ जायो आरो ना
औ नंगौ नोंथां
औ
नोंथांजोंबो आं माबोरै गावखौनो साखोन सिखोन लाखिनांगौ माबोरै जों जांनागौ बेफोरखौ देहाखौ जोथोन लानायनि सोमोन्दै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथांखौ फिन लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामबाय गोजोननाय थाबाय दे
औ